ओ औ ।
औ खोनादोंना नोंथां?
खोनादों। नोंथां। उम।
मा खालामदों नोंथाङा?
औ नै आङो जिरायनानै दंथयो।। नोंथाङा मा खालामगासिनो?
आंबो दङ द जिरायनानै दं आरोैनो।
औ । नोंथां जों दा-दानिसो दायो मानि सायाव सावरायनो सानखो?
ओ? जों होनब्ला दा बिदिनो नाफाम बर'नि ट्रेडिसनेल मैगं बेखौ माबायदि बानायनाय जायो बेनि सोमोन्दै नोंथाङा बुंनो हागोन नामा?
औ बर'नि ट्रेडिसनेल ना?
ओ ट्रेडिसनेल नाफाम नाफामजे होनो ।
अ अ नाफाम । औ मोनथिगौ
अ बुंनो एबा फोरमायनो हागोन नामा?
औ ह-हागोन फोरमायनो हागोन नाफामना जोंनि बरनि मोनसे ट्रेडिसनेल ओंख्रै माने दोरोङारि आरो ना दोरोङारि ओंख्रि बेखौ ओ जोङो जोंनि सरासनस्रा जेरैहाय बिलोमाफोराव ना मोनो आरो फुख्रिफोराव ना बेखौ फोराननानै गोरान खालामनानै थास'नि थास'नि बुब्लाजो देनानै नाफाम बानायनो जा यो हासुङाव सोना औवानि हासुं गोदोनि बायदिब्लाथाय औवानि हासुङाव सोयो आरो दानि बायदि आथिखालफोराव बांसिन ओ मार्केटाव मोननाय भयामफोर बेफोरावनो सोनानैबो दोनो खिन्थु साबसिन बेस्ट जानाया साबसिन जायोब्लाथाय औवानियाव साबसिन जायो औवा हासुं
अ अ
ओं आरो जों बेखौ जायो माखासे रोखोमनि मैगंफोरजोबो जानो हायो मैगं जेरै थास' बिथुरिजोंबो जों ना ओंखाम जानो हायो जेरै जों गाव गाव गोजायि बाबो जों रोसि फुदुंनानै लोंनो हायो बिदि आरोना
औ
नों नोंथाङा अनला ओंख्रिखौ मिथिगो दा?
औ मोनथिगौ अ
औ जोंनि अनला ओंख्रियाथ' जोंनि मा होनदो बेबो जोंनि दोरोङारि ओंख्रि दाथ' जि आइ टेग आवनो गोलैबाय औ माबायदि रो खोमै अनला ओंख्रिखौ बानायनाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन दा?
ओ अनला ओंख्रि होनबाथ' जोङो सिगांनिफ्राय एबा गोदोनिफ्रायनो सोलिबोनाय जोंनि दोरोङारि मोनसे ओंख्रि आरो बेयो
औ
ओ जों बेखौ जेब्लायबो जिबायदि गोसो जायो बेबायदिनो संनानै जानो हायो आरो
औ औ नंगौ
औ बेखौ माबायदि सङो होनब्ला जोङो अनलाजों दाउ दाउ ए बा बेहाय लाइ एबा बेफोरबायदि बिलाइ बुस्थुबो होनाय जायोना
औ औ जायो औ
औ बेखौ जोङो संनोब्ला गिबियावनो जों बे जि बिलाइ होगोन आरो
उम उम
बेफोर बिलाइफोर खौ जोङो गिबियावनो सुनानै हाना लाग्रोनानै जोङो सा जेयाव खारदै खारै खारदैखौ मो थियोना नोंथाङा?
औ औ खारै
बे खारैखौ होनानै जोङो बेखौ रहायना लाग्रोनाय जायो । आरो गिबियावनो
औ
जेब्ला बे रहायनानै बेनि दैया रानगोन
उम
अब्ला जों बेयाव आरो दै होनाय जायो आरो बेसेबां जखानि संगोन आरो खालामनानै जों दैखौ होनाय जायो आरो ओमफायथ' अन गुन्दै अनगुन्दै खो देनो थाखायथ जों माइरंखौ सोमना दोननांगोन
उम उम सोमनांगौ ।
सोमना दोननानै बेखौ जोङो बेयो जे बेखौ से घन्टा बा नै घन्टासो सोमना दोननानै बे खौ रुयोब्ला जों थिखोनानै सुनानै बेखौ दिंकि एबा अवाल
औ औ
देना लानाय जायो आरो देनानै जोङो बेयाव देनायावनो जोङो बानलु बा सामब्राम गुफुर बे खौबो होफाखानाय जायो खायसे खायसे जे
औ औ खायसेया बानलु होआदां?
अ खाय
औ औ एसे होयो औ औ दे
सामब्राम गुफुरखौ होननाय जायो आरो।
औ नोंगौ।
जेब्ला बे जोंनि रहायना लानाय दै
उम।
गोदौगोन अब्ला जोङो बेहाय अनला खौ सारै सारै एबा बे अनलायाव होनानै गलायनानै जों बेखौ होनाय जायो आरो।
औ होयो।
बियो गोदौबाय गोदौनानै ओमफाय बिदिनो गोदौहोनोसै आरो।
उम।
आरो बेदर होनो गोसोब्ला जोङो बेदरखौ साफा सुफा खालामनानै सुनानै बा गोदानानै लाग्रोनानै बेयावनो जों बेहाय थाव होनानै बेदरखौ होनाय जायो।
औ होयो आरो।
हालदै सुंख्रै मोदोमनायनि थाखाय सामब्राम गुफुर सामब्राम गोजा बानलु बे जों होनाय जायो आरो।
औ औ होयो ओं।
होखांनानै बेखौ बेदरखौ दसे एवो आरो बेनि दैया बेदरनिफ्राय जे ओंखारनाय दै ना
औ औ।
बियो रानला । जोङो बे गोदौबाय थानाय अनलाखौ जों बेहाय लुना होनाय जायो आरो। बिदिनो संबाय थादो संनानै जेब्लासिम दैया रानाखै गथा जाया ओ जोङो संबाय थानो हांसिगोन खोनादो बिदिनो जोंनि अनलाजों दाउ संनाय आदबा ओंख्रि संनाया बेयावनो बेखिनि आनोसै आरो।
बेखिनियानोसै औ औ जोबोर गोजोननाय मोनदों।
अ अ
नोंथाङा फोरमायना होनायनि सायाव अनला ओंख्रिखौ बोरैहाय सङो। बेनि सायाव
नोंथाङा बिदिनो मा ओंख्रि जानानै मोजां मोनो?
आंथ' जों सबाय आं बिराद मोजां मोनो सबायजो दाउजो सबायजो अमा गोरानजो सबायजो साम सबायजो ना थुरि गोरान ना गोरि गोरान बिराद मोजां मोनो आं जानो।
औ नोंथाङा औ दे दे बुंलाय ।
नाफामखौबो आं बिराद मोजां मोनो आरो अनला ओंख्रिखौबो आङो बिराद मोजां मोनो। निरामिस जोबो मोजां मोनो अनला ओंख्रिजों आलुजों मोजां मोनो अनलाजों दाउजोबो मोजां मोनो आङो।
औ होमबा नों नोंथाङा सबायजों सामजों संनायनि जा रोखोम एबा संनाय रोखोमखौ फोरमायनो हागोन नामा?
औ फोरमायनो हागोन नोंथां। फोरमायनो हागोन सबाइखो जोङो जोङो फार्स्टआवनो मा खालामो जोङो सबायखो ननि सबायब्लाथाय जोङो ना जोङो मार्केटनिफ्राय बाजार निफ्राय जों लाबाबाथाय न'नि सबायबाथाय हो एवग्रोबाय सबाय गथाखौ ना एवनानैै बेखौ उनो बेखौ उनो माने जोङो मेक्सिमाम जोङो माजों अन्थाइबा बायदि जों जोङो उनो उननानै लाग ग्रोयो लानानै जों बेखौ मानदो एवदबो एवनाय नै ओमफ्राय जों बेखौ मा होनदो ओंख्रि संनाय जायो आरो ओमफ्राय सामखौ जोङो मा होनदो सामनि बे खो दाखोनखौ बो खनानै ओमफ्राय सामखौ बेनि उननि उननिखौ जोङो सामनि लानजायखौ जों दानसयो आरोना ससे ससे होनबाना सामआ सोबजायो ना बिदिनो सामखौ एवफ्रामो एवफ्रामनानै मा होनदो सबायजो ओमफ्राय संनाय जायो आरो सबाइखौ थबर ला खालामग्रोयो मानि सबाइखौ साइद रनाबो लाग्रोबो फ्राय बे उनाव रुना लाग्राना मोनहोनानै ओमफ्राय सामखौ एवफ्रामनानै बिदि संनाय जायो आरो खारदै होनाय जायो बेहाय।
औ औ बे सबायाइ मैगंङावदि जोङो लास्टाव ओंख्रि मोनबा होनाय जायोना बेखौ मा होननानै बुंनाय जायो?
औ सबाइनि सबाइ मोनबाथाय लास्टाव होनाया ना?
औ औ औ
औ जोङो सबायखौ जों संबाय थानाय समाव जोङो सामब्राम मस्ला बायदिसिना जोङो हायजें बिदि होनाय जायो। आरो जों माखासे जोंनि बर बरनि बायदिब्ला बरफोरनि दोरोङारि बायदिब्लाथाय जों हाइजें बिलाइ होयो आरो गंगार दुन्दिया होयो होयो
अ मा गंगार दुन्दिया ना?
अ अ गंगार थुुन्दिया बिदिखौ होनाय जायो बिराद मोदोमफ्रु जायो मोजां जायो जानो थावनाय जायो
औ
उम नोंथाङा मायबा सोंबावनो लागा दंमोन नामा?
दाथमा होनो उम जोंनाव दादि जों दा सबायाइ ओंख्रि संना जायोना
औ सबायाइ ओंख्रि सोङो
ओ बेखौथ जा गोदानथि आरो गोजामथि याव माबायदि माने फारागथि फै औ
औ गोदानथि नोंथां भिडय ला भिडिय लाखिथनाया गाहाम जासिगोन नामा
औ दे होनब्ला।
देना। नों नों दे ला
ए।